हेल' नोंथा।
अ
अ नोंथां। मा खालामदों नोंथाङा?
दङ दङ आं ओरैनो दं।
अ। नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनोना मोना?
मोनो मोनो जोबोर मोजां मोनो आं बेरायनो थाखाय।
औ नोंथाङा मा मा जायगा बेरायफेरखो दिनैसिम?
अ।
बे गोजानाव खामानि मावनो थांनाय जादोंमोन आं। खनब्रै खनबा थांबायानो आं माने बेहाय माने गोबां बेरायनाय जादों आं।
औ नोंथाङा बबे जायगायाव अ तामिलनाडु एनिफ्राय
बेबायदिनो दिल्लीयावबो थांदोंमोन आं।
अ।
आरो अरुणाचलाव थांनाय जादो, शिलं थांनाय जादो।
अ अ अ होनबा नोंथाङा गोबां जायगा बेरायबाय आरो ना?
नंगौ नंगौ।
ओह नोंथाङा ओह नों थानाय ओह तामिलनाडुनि बागै एसे खोन्थाना हागोन ना मा मा जिबोरै बिसोरनि कालचार हम बिसोरनि थानाय जानाय आबहावा
तामिलनाडु जायगाथ' जो मिथिंगायारि हिसाबै
अ।
खोनादों।
औ खोनादों खोनादों बुंंबावलाय।
जोद मोजां।
ओरै ओ ओरैनो
बेव तामिल राव रायजलायनाय जायो। थायनायाथ' जोबोर गो मोजां माने बियो राज थानिया ना बिनिया सिन्नाय गोलैयो आरो।
औ औ ओं।
ओह मानसिफोरा स्नि दशमिक नै क्ररलसो दङ आरो। बेयावथ' गोबां जाय जायगाफोर दं बेराय थावना बेरै जेरै अटिफोरा मोजां। मिनाखि, मिनाक्सि टेम्पोलबो दं आरो बेबायदिनो मेरिना बीश ब्रिडस बेफोर दङ आरोना।
नोंथांहा टेम्पोलफोराव थांदोंमोन नामा थानाय समाव?
हेलौ।
औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा मा बुंबावदोंमोन आं मोजां खोनायासै?
अ नों नों थानाय समाव ओ टेम्पोलफोराव माने मन्दिरफोराव थांदोंमोन नामा?
आं थांदोंमोन थांनायालाय। टेम्पोलफोराव बारा एसेबां थांनाय जायाखै खनसे खननै थांनाय जायो आरो नैबे अ अटिफोराव अटि जायगायाव थांदों आं बेयोथ' जोबोद मोजां माने जोबोद समायना नायथावना माने जायगाया।
अ ओह नोंथाङा खोनथाना हागोनना अट औ नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना अटिया मानि थाखाय मुंदांखा जेनेबा मा मा बुस्थु दं बेयाव मानि थाखाय?
ओरैनो बेयो चेन्नाइनि माने मोजां जायगा बियो। बेयाव माने बिराद ओह बै साहा बिलाइ मोननाय जायो। साहा बागान दं बे माने, नंगौ नंगौ। सापात बागान दं बेहाय बेहाय माने बै अ नंगौ नंगौ नंगौ। बेहाय आरो बोथोरफोराबो माने बिराद मोजां आरो। निलगिरि माव टेन होननाय मोनसे जाया माने बेहाय, रेलवे रेलवे मा
ओमफ्राय नोंथाङा दिल्लीयावबो थांखांबाय होनदों दिल्लीयाव माबायदि थानो? ओह गुदुं ना गुसु ना मिडियाम थानो थाखाय?
आं जोबोद गरम जाबायमोनलै।
अ।
अफान मोजां आरो बेयो। माने मानसिफोराबो जोबोद स्पिड खामानि मावनो थाखाय सासे बिबायारिया जुदि नोंनियाव फैसा बिदोबा नों हराबा बि माने गुबुन सासेनो फैसा बिनाय बिनानै लांनो थाखाय बेयाव माने बिहा बांसिन स्पिट माने। नोंखौ नेबाय थाया माने बेयाव हमनि थाखाय जोबोद आंखाल माने दिल्लीयाव।
अ, जेनोबा नो नोंनो हराखैबाथाय नोंनाव बिथाबबाय थायो आरो ना? ओ गुबुन सासेनाव बिगोन?
अ अ अ नंगौ आरो जोंनि जोंनियाव थानाय समनिख्रुइ बेनि समा माने दिल्डंनि समा माने जोबोर बेसेन गोसासिन महरै साननो हायो आरो जों। बियो जोंनि भारतनिनो राजथावनि जाहैबाय नालाय।
अ अ औ। ओमफ्राय नोंथां नोंथाङाथ' अरुणाचलावबो सांदों होन्दोंमोन अरुणाचलनि बारहावाया माबायदि
बिफां लाइफां मिथिंगायारि आबहावायाबो जोबोर मोजां।
अ। ओमफफ्राय नोंथ' थांखांनानै एक्सपिरियेन्स मोनबाय ओमफफ्राय नोंथाङा थांनानै माबायदि मोनदों गुसुनि थाखाय
अरुणाचलावथ' जोबोद मोजां बियाव माने गोबां दै दैमाल दं गिदिर गिदिर दैमा
औ
ना द
ओरैनो मा मा दानाव बरफ गोलैनाय जायो। आं खोनानाय मथेथ' जानुवारि दिडिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै जानुवारि फेब्रुवारिसिम थायो होननाय खोनादों।
जाहा नरै बेयाव टाउन होननाय मोनसे जायगा दं बेयाव बांसिन बरफ गोलैयो आरो। बेयाव गासै समावनो बर'फ्राव थाबाय थायो होनजायो माने।
औ औ।
बिदिनो गोबां गोबां बेरायथावना जायगा दं बेहाय जिर' भेलि दङ। सेल् पास होननाय दङ।
आरो मोनसे नेसनेल बारग'दोंआव नाम दाम फोननाय दोङो बेफोर जायगाया बेराय टाउना आरो अरुणाचलनि थाखाय आरो मोनसे जिर' भेलिखौनो माने जोङो बुङो सान ओंखारनायनि मोनसे जायगा आरो बियो। लेन्ड अफ दा राइजिं सान होनना बुंनाय जायो बेखौ बेनि थाखायनो। हाजो हालाफोरजों बुंफबनाय आं थांदों थांदों।
सान ओंखारनाय सम
दैसाफोरजों माने बुंफावजोबनाय जायगायानो।
जोबोर मोजां आरो ना।
जोबोद मोजां माने
ओम नोंथाङा आरो मा मा जायगा बेरायबावखो। जिउआव दिनैसिम
बेरायदोंमोनलै आं बावगारजोब्बाय आं।
अ
इटा नगरफोराबो मोजां जायगाया।
औ ओं इटा नोगोर।
बम दिल्लाफोर दोङो आरो बम दिल्लायाबो जोबोर मोजां जायगाया दिरां होन नाय दोङो दिराङाबो जोबोद मोजां। जिर' भेयाबबो माने समायना आरो जोबोर।
औ औ।
जिर' भेलियाव नोंथाङा थांबा फैनोनो बागोन बायदिसो माने
अ जोबोर मोजां होनब ना
गोबां गुबुन गुबुन जायगानि बेरायनाय मानसिफोर फैनो हायो बेहाय
ओ फरेनारबो फैयो खोमा ना?
फैयो फैयो फैयो।
जायगायाथ जोबोद गुसु नोंथाङाथ ओ थांनानै मोनखांबाय। ओमफाय मा होनो दुगैनायावफोर खस्थ' मोनो नामा ओ गुसुनि थाखाय?
ओम दुगैनो एसेथ' खस्थ' मोना माने थेवबाबो दै हाजो जायगाना इसेमान दैनि आंखालाथ' जाखायो जानायालाय।
औ।
माने थेवबाबो बिसोरनि सरखारा आ जोबोद खामानि मावदों जोंनि सिन बेनि थाखायनो माने खस्थ'आ खम जायो आरो बिसिनियाव।
औ ओ अरुणाचल चलाव मा मा मैगं गायनाय जायो बांसिन ओरैनो नोंथाङाथ' नुदों जानांगौ?
अरुणाचलावथ'
अ थास' जुखाम जुखामफोरबो गाइयो खोमा ना?
ओरै मैगं गाइयो ओइ माबाफोरखौहाय ओ ओइ आलु मटर फान्थाव गोखै ओइ आरो हाइजेंफोरखौ गाइयो आरो बेबायदिनो ओइ सामब्राम गुफुर गाइयो आरो मुलाफोर गाइयो। ओइ गोबां दं बेबायदिनो।
ओ गोरान खेथि मावनाय जाया आरोना बांसिन माइफोरथ' मावनाय जाया ओजों?
गोरान गोरान खेथि मावो मावो जुखामफोरबो गाइयो। जुखामबो गायनाय नु
मोजाङानो होमबा ना बेरायनो?
नै मानो होनबा बिनि हायाव माने गोबां बिबांनि हिउमास मोननाय जायो।
ओम माने आजो हायावनो हासार दंखायो आरो ना?
नंगौ नंगौ।
ओम ओरैनो बेसेबांसो डिग्रि ओ थाङो माबाया ओ गुसुआ?
गुदुं
अ अरुणाचलाव
अ अ अ ओरैनोथ' नर्मेलि थामजिफोर बाजि ओइ थामजि थाङो जिबासो थाङो आरो। गुसु जाथारबा जिबा सेन्टिग्रेडनिफ्राय थामजिसिम थाङो बे जायगायाव बेनिफ्राय गरमबावबा आरो गुसु जायोबा। माने जिदाइन माने। मार्च जुनफोराव माने जिबानिफ्राय थामजिसिम थाङो। सेन्टिग्रेड आरो। जुन सेप्तेम्बरावनिफ्राय जिदाइन। आरो नैजिदाइन सेन्टिग्रेड इदि थाङो आरो नभेम्बर फेब्रुवारिनिफ्राय बा आरो नैजिसिम थांना आरो बे जायगायाव खमसिन जायो माने नभेम्बर। फेब्रुवारियाव।
ओम ओम।
तावां आवथ' आरो जोबोर खम ना तावांआव जि थाङो माइनास टेनबो थाङो आरो माइनास टेननिफ्राय टेन सेलसियाससिम थाङो आरोखि।
अ दे होमबा नोंथां ओ दोनथ'नोसै। औ दे दे।
दे।